हेलौ
औ।
खोनादोंना नों
औ खोनादों।
मा खालामदों नोंथाङा?
ओ ओरैनो जिरायनानै दङ फुंनि ओंखाम जाखांनानै।
अ खबरफोरा बोरै नोंथां?
खबराथ दासान्दै मोजाङानो।
ओ। नोंथां आङो मोनसे आंनियाबो थिगानो नों आंबो नै जिरायग्लांनानै दङ ओरैनो नोंथां आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो फन खालामदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हा हागोनना आंजों दोन दान्दिसे सम होनानै?
औ दे बुंलाय मा खोथा सावरायनो सानदों।
आङो मागो दमासिनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ।
देनाय खिन्थानाय नोंथां नोंसिनिथिं मागो दमासिखौ बोरैयै फालिनाय जायो एसे।
जोंनिथिंजाय मागो दमासिखौथ मा बुङो बेखौ
ओं।
सैथो दाननि मा होनो जोबथि खालार खालिनो जोङो बे मागोखौ माबोरैहाय फालि गोन बेखौख बेफोरखौ जोङो जगर खालामनाय जायो आरो।
ओ।
गोखौ मा बुङो
ओ।
आबादजों सोमोन्दो गोनां रानलायनानै जानाय मोनसे फोरबो नङा होमबा बे मागो
औ औ औ नंथारगौ।
मा खालामो बे सैथो दाननि जोबथि खालारावनो जोङो
उम।
गोदोनि आबै आब बौ थैनानै थांनाय बिसोरनो बावनो थाखायबो फिथा, लारु बावनो थाखाय जोङो मा सानसे सि सिगाङावनो जगर खालामना लानाय जायो आरो। फिथा सावनाय जायो। लारु बानायनाय जायो आरो सब तासे सिगां निफ्रायनो जोङो बिसोरनो बावनो थाखाय जौ बिदै बानायनानै दोननाय जायो। जायखौ जोङो जायखौ जोङो मागो दाननि सेथि खालाराव बिसोरनो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां बिसोरनो बावनाय जायो नङा होमबा? बेनि थाखायनो बेखौ खौ जोङो बे सैथो दाननि लास अ सैथो नङा ओ मा होनो?
औ।
बे लास्ट दिनावहाय औ मि थि बाङा नालाय जोंबो अब्लाबो आङो जाखिनि एस प्रियेस मोनदो बेखौ नोंथांनो फोरमायनोस सै आरो
औ ओं दे जायो दे
मा होनो जोंनि थिंजायना भेलाव गुरबो सावनाय जायो आरो बेखौ बे सावनायनि सानस सिगाङावनो गथफोरा बा रंजायो बाज जायो बेखौ बानायनायज जायो आरो आरो बेखौ बानायखांनायनि अखा अखानायै फुंआवहाय रावबो नि सयावनो बा दाउखा नुयि सयावनो गोदोनि आब आबै आबौमोना बुंनायं बुंलांनाय बाथ्रा आरो बेयो
औ औ नोंथां नंगौ।
खोमसि खोमसियावनो सिखारनानै दुगै लोबै सावनाय जायो होननानै थिख बेफोरबाद दिनो फुङावनो जोंबो गास इबो दुगैस्रां लोबस्रां हाय खोमसियावनो रावबो नुयि सि सायावनो एबा दाउखा नुयै सायावनो बेखौ सावनाय जायो आरो जमायै औ आरो बेनि उनावहाय सेथि मागो दाननि सेथि खालारावहाय आरो आबै आबौनि थाखाय जगार खालामनानै दोननाय बावनो थाखाय फिथा सौराइ बेफोरखौ फुङावनो बावनाय जायो।
खोनादोंना नोंथां औ नोंथांमोननिथिं बे बेलागुर सावनाय होन्दोंना बे बेलागुखौ राइजो नै नो ज सावो ना बिदि हानजा हानजा बिदि सावो
सावनाय जायो आरो बा नख नखरनै नखरथामजों लोगो नांनानै बेफोरबायदि गथफोरा लोगो नांनानै बेफोरबायदि बानायनाय जायो बेयावहाय जोंबो थांनाय जा या आरो बेलागुरू
ओं बिथिं जानाय लोंनायफ्राव मा मा ला
जानाय लोंनायावथ बिदि मागो दमासियावथ गासिबो जोंना उम मा होनो बेदर जोंथ बर बर मानसि नालाय अमा बेद र, दाउ बेदर आरो बिदिनो जौ बियो थायो आरो
औ औ
बेफोर बायदि बिदिनो बिनि न बैनि न बेफोर बायदि बा जालायो आरो जोङो हाबनानै आरो साहा फिथा लारु बेफोरबादि गास-गामियाव हाय बेफोर फोरबायदि लोंलायो जालायो औ औ
थिंजायबो नोंथाङा बेलागुर सावनायनि सोमोन्दै जाबायदि बुंदों बेबायदि जोंथिंजायबो सावनाय जायो आरो ना जोंनिया नाथाय बिदि सेंग्राफोरा बा सेंग्रा फोरा मोनसे पारटि बोरायफ्राबो जेन मोनसे पारटि बेबायाददि खालामनानै सावनाय जायो आरो बेलागुरखौ जोंनिया। माने हानजा दानानै पारटि ज जनो जेनेबा जोंनिया ओ बिस जन गाहाम बिदिनो पसिस जन दस जन बिदि माने खान जा मोनसे मोनसे बानायनानै गामिनि दुब्लि फोथाराव जोंनियाबो बिदिनो गाजा गोमजा माने बेलागुरखौ सावो आरो फुं आवनो औ फुं आवनो नानै बिसोर बेलागु बे सावग्राफोरा दं हरसेखौनो उन्दुखाया नालाय खोब रंजायो माने आरो बिस जेरै गिबियावनो सिगाङावनो माने न जिगाबनि न बानायनानै लाखायो नारानि न सिङावनो थानो जानो हानाय बायदि अरद दाबायदिसिना बानायो जोंनिया सप्तासे सिगां बानायग्रोयोमोना। बै जे न बानायोना माइखौ मा जेनेबा ओं मा होनोमोनलाय बिखौ? बेलागुर न बेलागर न बे बेलागुर ओ बेलागुर नखौ हाय स्पतासे सिगां बानायनाय जायो बेलागुर न बानायनोथ ओरैनो औवाफोरबो नांगौ जायो नालाय औवा नांगौ इथिं। औ औवा नांगौ बिराद गिदिर गिदिर बानायनाय जायो नोंथाङा जोंनिथिंजाय। आरो बेखौ जेब्ला फुंआव सिक सिखारनानै सावनाय जायो अब्लाना बिराद गाजा-गोमजा जोंनिया आरो औवा गोथांजों बानायो नालाय फुरा माने दुब दाब बेबायदि माने सोदोब फैयो आरो औवाया। औवाखौ औवा गो थांखौ सावबाय नालाय बिदि ओमफाय आरो बेफोरबायदि सावनाय खोनाबानो नआव उन्दुनानै थानाय माने गासिबो मानसिफ्रानो सिरि मोनजोबो आरो ओं सिखारजोबो। ओरैनोबाबो जों आइजोफोराथ आरो फुङावनो जेनेबा थिनथासोआवनो सिखारनानै फिथाखौ बानायनाय जायो आरो जोंनिया। मानो होननानै बुंला जे फुङाव जे नखर-नखर सबहाबो नआवथ फिथाखौ सावखायोआनो। सावबाबो अब्लाबो माने मागिनाय मोनसे नेम दङ। बे मागिनाय नेम थानायनि थाखायनो हरखनो हाया जे जोंनिया माने बिरात मानसि फोरानो गथफोरानो मा गिनाय फैयो बै गामि बै गामिनि माने ज लोगो नांनानै गथफ्रा हानजा हानजा फैयो नालाय जायनि थाखाय माने फिथाया थो जायो बेनिखायनो जोंनिया मा खामो थिनथायावनो सिखारनानै हरनि थिनथाफोरावनो सिखारनानै हरनि फुरा मानो फिथाइ बानायनायाव मुखुब जायो आरो आइजोफोरा। आरो बिनि सायाव जोंनिया रावबो सिखारियावनो आरो दुगैनांगौ बेबो मोनसे फोथायनाय जेरै नोंथांमोननिथिं फोथायो जोंनिथिंबो बि बिदिनो फोथायो आरो फुङावनो सिखारनानै द दावखा नुयिनि सिगां दुगैनांगौ रावबो मानसि नुयनि सिगां दुगैनांगौ होनो नालाय बेखायनो फुङावनो सि सिखारो आरो सिखारनानै दुगैस्रां-लोबस्रां जोंनियाव आरो मोनसे खान्थि दंबावो नोंथां जेरै दै नआवहाय जे गोबोरखिखो खोरखिखो जोंनिया फुङाव सिखारनानै गल माने इन्जुराव लिरो मोनसे सिनारि आस होयो आरो नोंथांमोनथिंबा दंना गैया इदिया
औ बे खान्थिखौ आं दिनैसो नोंथांनिफ्राय खोनानो मोनदों आंथ बेफोरबायदि खोनाफेराखैबो नु फेराखैबो माबायदिहाय खालामो बेखौ इसे मोजाङै फोरमायना होलाय नोंथां
अ जोंनिया इदिनो जेनबा फिथाखौ सावखांबाय दुगैस्रां-लोबस्रां खालामखां बायनालाय ओमफाय बे गोबोरखिखौ ओरै गोबोरखिखौ लानानै नआवहाय आरो ना इन्जुराव स सिगानो माने गलनो माने राउन खालामनानै गोबोरखि लिरो आरो ओमफ्राय आरो जोंनिया फुङाव सि सिखारनानै इखो लिरखांनायनि उनावहाय थाइजौ खान्थाल गय नारेंखल जा फिथाइ सामथाय थायग्रा बिफां लाइफां नखर एबा बारियाव दङ बिसोरखौ माने गिदिर गोग्गोम जानो जाथों होननानै माने बै माइ जिगाबा बे माइ जिगाब नोङाबा आरो बे दांग्रिजों सरोना दांग्रि खानानै लाबोयो माइखौ। नआव लाबोयो बै जोंनिया थाराय जों बांसिन खायो आरो थ माइ दांग्रिखौ ओ बे दांग्रि गारखोन्दाखौ माने ओ जोंनिया गय खान्थालाव माने खानानै होयो ओमफाय आरो गथ बानानैबो खानाय नेमबो दङ आरो जोंनियाव। गथफोरखौ बानानैबो माने थाइजौ खान्थालखौ खायो आरो बेबायदि थाइजों खान्थाल खायोबायलानो फिथाइफ्रा गिदिर जायोनो ओमफाय रोहो-रोहो फिथाइ थायोनो थायनायफ्रा बुरजा थायोनो बिदि बिदि होननानै फोथायो आरो-आरो बे खानायखौबो रावबो मानसिफ्रानो नुनो मोना होननानै हाय गावनो मावजोबो आरो बेफोर खामानिखौ जोंनिया बे खामानि जोबनायनि बे जोंनिया इसोर सिबिनाय मोनसे खान्थि जोङो माने इस्कुलनि समावबो आरो एदि जानाय लोंनाय जिथुनाखि मागोआथ आबादजों सोमोन्दो दं नालाय बेनिखायनो जोंना मा इसोरखौबो सिबियो आरोना बै सानखालि जोंना इसोरखौ सिबिनो थाखाय इस्टोरनि माबायाव थानसालियाव थांनानै लिरस्रां आरो मोजां खालामो खालामनानै इसोरखौ होसिगोन बिनि उनाव आरो गिदिर उन्दै समनानै लानाया जोंना मागोआवबो दङ नोंथां
औ औ औ दङ नोंथां दङ जोंनिथिंबो उन्दैया गिदिरखौ खुलुमो आरो गिदिरफोराबो उन्दैनो अननाय जासियो थिग बेफोरबायदिनो जोंनिथिंबो बेफोरबायदि नेमखान्थिया दासिम बो नुद दङआरो
आरो जोंनिया जि होनाय नेमबो दङ नोंथां उन्दैनो गिदिरनो बेबायदि गाननाय जोमनाय जि बेफोरबायदि होलायलायनायबो हुदा दङ
औ
एखेयानोना नोंथां होनबा
औ एसे एखेयानो दे अब्लाबो जोंना एसे मदार्न जाबाय आरोना दा
औ औ औ अब्ला एसे औ ओं दे बुं ओम
दे अब्ला नोंथां समाबो
औ औ समा फैबाय औ औ जागोन दे होनबा दे औ